हेल'।
औ हेल' औ खोनाबाय खोनाबाय।
माबा मावगासिनो नोंथांङालाय दालाय?
अ नै ओरैनो दङ।
फुंनि ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां फुंनि जानायफोर जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखै नोंथां।
अ बोथोरफ्रालाय माबायदि सोलिगोन?
उम्म बे थोरा नोंथां बिराद खरान होगासिनो जोंनि अखा गैथवा
नंगौ नामा?
नंगौ नोंथां नंगौ उम्म।
ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा मारै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' मा होनो बिदिनो माने एसे एनै सलिगासिनो माने एथबांबो माने मोजां नङा मानो होनोबा जोंहा अखा खम जादों ओ जायनि जाउनाव माने अखा माने माइखौ मोने हगायनो हायाखै आरो ना नांगौ बायदियै। औ। नोंथांमोननिखैलाय?
बेबायदिनो सोलिगासिनो नोंथां सानदुआनो माने गायनो फुनो बिराद माने खस्थ' जाना दं आरो गायनायाथ जोंहा एसे गायबायमोन गायजोबनो हायाखै आरो दंबावो गोबाङानो दंबावो आरो नोंथांमोनहालाय गायजेनबाय नामा नोंथां?
जोंहाबो गायबाय ओ आं एसे गायनानै दोनबाय माने अखा गैथवाना साननैसो थाथ'नि र'
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रि नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो नदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना? नोंथाङा बिदिब्ला आबहावानि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा? आबहावाखौ जेनबा माबोरै होबथानांगौ माबोरै संरैखाथि खालामना दोननांगौ माबोरैफोर साखोन सिखोन खालामनांगौ बेफोरनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंफोरलु होनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां एसे जाखिनि आंनाव माने मोनदांथि दं बेखौ माने फोरमायना होनो हागोन आरो।
उ दा नोंथां आबहावा बुङोबाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो बिथिं मिथिंगायारि सम्पदानो गोग्लैजोबो। जेराव जोंहा मा होनो आबहावा मा होनो आ आबहावा मोजांब्लासो जोंनि मा देहायाबो मोजां होननानै जों बेखौ बुंनो हागोन आरो नोंथां। जेराव जोंहा आबहावा गाज्रि बेवहाय जोंहा माने देहानि माखासे अंगफोरा गाज्रि बो जानो हागौबा देहानि लोरबांथि बायदि बेमार आजारजोंबो जों माने भुगिनो गोनां जायो आर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो बिदिनो नोंथां जोंहा आबहावाखौ माने साखोन सिखोन लाखिनांगौआ जोंनि सुबुंफोरनिनो माखासे ओ मोनसे गोनां माने माने बिबान होननानै आं बुंनोबा सानो माने।
मानो होनोबा नोंथां जेसेबांखिनि आबहावा गोग्गो आबहावा जागोन जोंनि देहाया गोग्गो थागोन आरो दा बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला आबहावा आबावानि बागै बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनि समाव आबहावा गेब्रेनाय बा आबहावाल आ फावा गेब्रेंनाया माने गोदोनि समाव गोबां खममोन आरोना गोदोनि समाव गोबां थाजा थाजिमा हवाखौ जों माने मोनोमोन आरो जायनि जाउनाव गोदोनि समाव सुबुंफोरा माने गोबाङानो माने थाग्रा बा थागदै थायोमोन गोबां माने बायदिसिना माने बेमार आजारजों माने बांद्राय गफबनानै थायोमोन दा जिखुनु दाेसेबांखिनि माने आबहावा गाज्रि ज्रि मोन्नायनि खारनाव ओ माहोनो सुबुं फोरा गोबां नोरजिया बा ओ मानो माने बे हार्टनि नि प्रब्लेम बायदि बायदि प्रब्लेम माने जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आबहावा गाज्रिखौ खारनाव दा बैफोरबायदि बेमार आजारा माने गोदोनि समाव माने ओ नुबां ङामोन आरोना मानो होनोबा गोदोनि समाव आबहावाया फोरा माने मा होनो गोग्गो साफामोन नालाय दा जोंहा आबहावा गेब्रेनायनिबो गोबां जाहोनफोर दङ दानि जिय माने थासारि बे माने जुगावहाय।
जा बुंनो थाङोब्ला ओ सुबुं माहारि जौगानायजों लोगोसे गोबां माने नि गोबां बिथिङावनो जोंहा जौगानो हमदों जाय जौगानाय बिथिङाव जोंहा नि समाव जि मुवा बेसाद गैयामोन दा बेफोरबायदि समावहाय माने गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों नुनो मोनदोंब आरो नांगौनिफ्राय नांगौ जागासिनो दं आरो। दिहुनलांगासिनो दङ दा बैफोर माखासे मुवाफोर ओ मुवाफोरनि खामानिखौ गेब्लेनायखौ जों नुनो मोनो जेराव जों बुंनो हागोन जोंहा ओ मा होनो बिदिनो जोंहा दानि जुगाव मा होनो न' न' लुयो। न' लुनि लोंहा माने इदिनो सिमेन्ट अन्थाइ रड लहा बायदि बायदिखौ बाहायनानै सोरोन माने न'खौ लुनाय जायोना नोंथां। उम दा माने दा बेफोरबायदिखौ बानायनो थाखाय जोंहा मोनसे मोनसे एसे माने गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा फेक्टर्रि बानायनाय जायो आरोना नोंथां। दा बैफोरबायदि माने गिदिर गिदिर इडास्ट्रि जि बा फेक्ट्रिनिफ्राय ओ गोबां माने उखुन्दै गाज्रि गाज्रि साव संनाय बे उखुन्दै दुवा बायदिया ओंखारो बे खार ओंखारनाय जोंहा जोंनि मिथिंगायाव गोसाद लानानै जोंनि आबहावायाव माने ओ गोरोबफानो नागिरो आरो दा बेफोरबायदि गोरोबफानो नागिरनायावनो जोंहा माखासे गोग्गो आबहावायाबो माने बे ओ गुबुंले उखुन्दैजों माने मिलायनानै थानायाव हाय माने गोबां गाज्रिखौ माने जोङो नुनो मोनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने हां लानायाव प्रब्लेम बेबायदिनो किडनि प्रब्लेम बेफोरबायदि माने जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनि खारनावहाय आरो बेजों लोगोसे दानि जुगाव जिबायदि बि ओ माने समाजाव सोलिबाय थानाय बा सोलिफ्लायबाय थानाय गासिबो बिथिङानो फिसा फिसौ। थिंङाव जों नोजोर होनानै नायोब्ला माने बांसिनानो जों प्लास्टिकजों दिहुननाय मुवाफोरखौ नुनो मोनो आरोना नों। थां दा बै प्लास्टिक जों दिहुननाय मा होनो प्लास्टिक फोरखौ माने जाहा थाहा माने ओ गारलाबायनाय आरो सावलाबायनाय सावनायनि खारनाव बे प्लास्टिक सावनानै नि उखुन्दै जि ओंखारो बै उखुन्दैयाबो माने जोंनि आबहावाखौ गेब्रेंहोयो आरो। दा बैफोरखौ माने आं नुयो आरो बिदिनो जोंहा बिफां लाइफां दान फायनायनि खारनावबो जायो गोबां बिफां लाइफां माने मा होनो जों सुबुं बुं अनजिमा बांनायनायनि लोगोसे ओ जोंनो थाग्रा खुलि बा थानाय जायगाफोरा माने नांगौ जाबाय। जायनि जाउनाव माने हाजो हाला जावखानाय बिफां लाइफां ओ फायनाय बेफोरखौ माने जों गोबांनिफ्राय गोबां बारा बांसिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बैफोरनि खार'नावबो जोंहा आबहावाया माने गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोनदांथि बायदियै आबहावा गेब्रेंनाय बा आबहावाया माबायदि थानांगौ बा आबहावाया माब्रै जानांगौ बेफोरबायदिखौ माने नोंथांनि मोनदांथिजों माने एबसे फोरमायना होदो।
बिदिब्ला जोंहा आबहावा बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो दहाय नोंथां बुंनायनि मादैनो बि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार। जों लांदां मेगनजों जायखौ नुयो बेखौनो माने आबहावा होननानै जों मिथियो आरोना नोंथां। खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ जोंहा आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनांगौआ एबा साखोन सिख खोन लाखिनांगौआ माने जों साफ्रोमबोनिबो सुबुंनि बिबान आरो। मानो होनोबा आबहावा आरो मानसि एबा जिब जुनारजों गोबां माने गारलाय हायै सोमोन्दो दं आरो माबोरै होनोब्ला जों बुंनो हायोदि जेरै जों सुबुं माहारि एबा जिब जुनारा हगारनाय माखासे गाज्रि गेसफोर जेरै कार्बनडाय-अक्साइद गेसफोरखौहाय मा बिफां लाइफांफोरा बोनानै ला यो आरो हां महरै आरो बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों मानसि एबा जिब जुनारा माने हां लानानै थांनानै थायो आरो बेनिखायनो माने जों आबहावाखौबो साखोन सिखोन लाखि नाया जोबोरैनो गोनां आरो आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखि नो होनोब्ला जों माबोरै लाखिनो हायो होनोब्ला जोङो गिबियावहाय मा जों साफ्रोमबो सुबुङा माने बिफां लाइफां गायथारनांगोन आरो जोङो बिफां लाइफांखौ ओरैनो बिफां लाइफां गायनाय सानावल' गायबा जानाय नङा आरो मानो होनोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङाहाय बिफां लाइफांखौ मास मोनसेयावहाय फां फांसेयैबाबो गायनांगोन जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया अब्लासो माने जों आबहावाखौ बांसिनै साखोन सिखोनै लाखिनो हागोन आरो आरो आबहावा गेब्रेंनायखौ जों मा होबथानायनि माखासे राहाया जाबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मा न'खर एबा हाथाय बाजारफोराव मा माखासे नाङै मुवा गारजानाय बेसादफोरखौ जोङो जानला मोनला जायगायाव गारनानै दं। दोनालासिनो बैफोरखौ माखासे मा होनो दाबसे जायगायाव ज' गारनानै साबोब्ला जों आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो हाय हानायखौ नुनो मोनो आरो जुदि जोङो बैफोर मुवा बेसादखौ जानला मोनला जायगायाव गा गारनानैदोनोब्ला बैफोरखौ सेवनानै दोनदो बैफोर गेसफोरा माने बारगोलानानै जों बैखौहाय हां महै लायोब्ला जों गोबां बेमारफोर सोमजिनो हागौ आरो जेरै बेमार बुङोब्ला जोंहा बांसिन बार जों गोस सारनाय बेमार बुङोब्ला जों बिगुरनि बेराम हारसिवनाय गगा मोननाय खिनाय हासुनाय बायदि बायदि बेमार जोंनि देहायावहाय माने सोमजिनो हागौ आरो बेनिखायनो जों माने बांसिन थाखाय खोनिनांगौ आरो माखासे मा होनो मिथिंगायारि ओनसोल दैफोर ओनसोल माने बिफां लाइफां ओन जों बुंफबनानै थानाय बैफोर बिफां लाइफां थानाय ओनसोलखौहाय दानफायनानै माने बैफोरावहाय गोबां गिदिर माखासे दारिमिनफोर फसङोब्ला जोंहा माने आबहावाया गोबां गेब्रेंगोन आरो मानो होनोब्ला बैफोर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बाहायजानाय गाज्रि मुवा जेरै दै प्लास्टिक बायदि बाहायजानाय मुवाफोरखौ जोङो मा उदाङै जानला मोनला जायगायाव कारेन्टफोरनिफ्राय गारहरो ब्ला बैफोरनिफ्राय माखासे गाज्रि गेस ओंखारोब्ला आरो जोंनि मोदोमाव नाङोब्ला एबा जों हां महरै बोना लायोबा माने माखासे बिस गोनां बेमारफोरा सोमजिनो हागौ आरो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ जों माने बैफोरबायदि बिफां लाइफां दानफायनानै दारिमिन फसंनायखौ जोङो माने होबथानांगोन आरो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो
साखोन सिखोन लाखिब्लासो जों माने साफ्रोमबो सुबुं माहारि आरो जिब-जुनारा ने मोजाङै मै एबा मोजांनानै थागोन आरो खोनादोंना नोंथां?
औ औ औ औ खोनादों खोनादों खोनादों औ खोनादों
नोंथां जोंहाथ' दायो सावरायनायनि टाइमाबो जाबाय बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै
औ जागोन नोंथां जागोन।
गुरु जि बुब